हेलौ
औ खोनादों नोंथां दायो क्लियार खोनादों।
बे फिडबेक हरनायनि थाखाय।
माने जोङो बारा इसेबां मोजां मिथियामोन बे इयारबार्सखौ ला मा माने ओरैे हाय माने इ ख'जायो मोजाङै खोनाया
अ आं बेनि थाखाय नोंथांनाव ओ निमाहा बिनानै थां थाबाय। सिगां समाव ज गोरोन्थि जादों आरो इ इयुनाव बेबायदि खालामलिया अब्ला जोङो ओ थबैनो जोंनि सावरायनो गोनां आयदा
दाखौ उ
बेयाव सावरायनि न' हमल्बा
नंगौ नोंथां।
जोबोद मोजां नोंथाङा दा खबर सबर मोजां ना?
औ नोंथां थिगानो दङ गेजेरावनो दङ।
दों होनबोला अब्ला जोङो जोंनि आयदायानो जाहैबाय जोंनि आथिखालनि जिउआव थांना थानो गोनां थांना थानायाव गोनां जानाय माखासे गोनां मुवाफोर मुवाल' नङा बेसादफोर थांनानै थानायाव जि खुनु गोनां जानाय सुबुंनो सुबुंनि जिउआव
नंगौ थां
ओ दिनैनि दिनाव सासे मानसिनाव मा मा बुस्थु दङब्ला मा मा बुस्थु थायोब्ला बिनि जिउ खांनाय राह हाया गोरलै जायो।
नंगौ
बेनि माखासे नर्मेल नर्मेल जिउआव जेनेबा सासे मानसिया मा मा थायोब्ला मोजाङै थांनानै थानो हायो आ थिखाल जिउआव बेखौनो जों साव बेगोन। मानो होनोबा। जोंहा। ओ बे। सावरायनो गोनां मोनसे आयदा होननानै आं सानो।
नंगौ नोंथां।
दा आङो नोंथांनियाव सोंथि खालामनि।
औ नोंथां।
दिनैनि जुगाव ओ ग्लबेलाइजेसन मुगायाव गोबां हादराव गोबां माखासे सोरजिथाय टेक्नलजिनि सोरजिथाइ ओ बाहायथि जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि माखासे ओ गोदोसोनाय हादरफोर। आरो। ओ खना खनला जायगा। फोराव थानाय ओ सुबुंफोरा बैफोरबायदि मडार्न लाइफ जायखौ गोबां सुबुङा लुबैयो। बा मोननो सिमां। सुजुनानै दं दा बैफोरबायदिखौ मोननो था खायब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा माबायदि खामानि मावनांगोन आरो ओ माबायदि जोङो जिउआव थांनानै थायोब्ला सासे सुबुङा ओ जाफुंसार ओ लाइफ स्टाइलखौ मोन नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन।
औ नंगौ नोंथां बे थारैनो मोनसे साननो गोनां आयदा आरो मोजां सोंथि गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला दानि आथिखालनि जुगाव मदार्न जुगाव जोङो गिबियाव। गावखौ गोख्रों खालामनांगौ आरो बे गोख्रों खालाम ओंथियानो जाहैबाय गिबियाव जोङो इजुकेसनखौ जों लाग्रोनांगौ। आरो बे जों लोगोसे। सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो दानि जिथु ओ ए-आइ आर्टिफिसियेल। इन्टिलिजेन। बेखौ जोङो रोंथारनांगोन नङा होमबा नोंथां जोङो दानि मदार्न जुग। जों थांफानोब्ला जोङो कम्पिउटार नलेज थानांगोन। आरो ए-आइ नि नलेज। थानांगोन जोंनाव। आरो। जोङो। जोंनि फारफ्रोम सोलोंथाइनि गेजेरजों। फारफ्रोम जोङो बेकग्राउन्डखौ। थिग खालामनानै लानांगोन नोंथां। आरो बावहाय कम्पिउटारा। गोबां बिहोमा दङ नोंथां। कम्पिउटार गैयाब्ला नोङो ओ दानि मदान जुगजों। फाथिनो हाया एबा समान समान थांफानो हानाय नङा। मानो होमबा आथि खालाव ओ गोदो मावोमोन मानसिया नाथाय दायो गासैबो खामानिखौनो मेसिनानो मावो। खासिबो खामानि खौ हाय खो जोङो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ थारैनो।
ओ गोदोनिफ्राय नायोब्ला जोङो दासिमाव लागै बुहुद सोलायनाय नुदों। बुहुद सोलायबोबाय बेखायनो सानना ला मोनसे मि गिदिर गिदिर ओ इन्डारस्ट्रिफ्राव गिदिर गिदिर फेक्टरिफ्राव नोंथाङा
नोंगौ
सालायनो थाखाय बेखौ रोंनांगोन बेखौ बुजिनो थाखाय नोंथाङा कम्पिउटार सालायनो रोंनांगोन। बिदिनो ए आइ नि नलेज आरो कम्पिउटारनि नलेजआ नोंथांनाव थाथार नांगोन।
औ मानो होनोब्ला आथिखालाव जोङो माख खासे ओ ओ थाबैनो ओ जों गि गोनां जानाय सुलुजोनखौ जोंनि माखासे रिसार्च खालामनानै दोनजानाय ओ पजिटिभ ए आइ फोरनिफ्राय जोङो ओ माखास सेक डाटा कालेक्सोन खालामनो हायो जेराव जों सुबुङा ओ फटकरि बेबायद ए गोनांथिफोरखौ मोन ओ गोबां बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंसो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव टेक्न'लज जोनि जौगानायाव ओ द' समनि आरो जों नि माखा प्रब्लेम सुलुनस हेलफ खालामनो थाखाय जों मोननो हायो। जोंनि एगजामपोल हिसाबै ओ लाइफ स्टाइलाव जों लानो हायो। आथिखालाव जोङो लाइख खो मोननो थाखाय
नंग नोंथां।
ओ मा नामोन बियो? आलिस मा मा होनोमोन नोंथां? आलिक्सा ना आलिसा मोन बेफोरबायदि टेक्न'लजिफ्राबो
औ औ नोंथां ओं
मा होनोमोन नोंथां बेखौ एगजेक्टलि आं गोसोआव बारा फै
एखौबो आंबो एसे बावहाबनानै दङ नोंथां। बे नोंथां नोसै
आलिसा ओ मि अननानै निमाहाखौ आं फन ओ दा बे फोरबायदि टेक्न'लजिजों आथिखालाव नोङो ओ सुइस आखाइयाव सुइस होनाङल'से जोङो सुइस आखाइजों फोनाङाजासे जों खुगाजों बुंनानैनो
एमबिएन एमबिएन कन्डसन बियो।
नंगौ थारैनो दा बेबायदि ओ जों खालाम नानै सोलायनो हायो आरो खोमोदनो होनबा खोमोननो हागोन बेफोरबायदि लाइटनि कालार सोलाय बेफोरबायदि एगजामपोलखौ आं नंगौ दा बेबायदिनो जोंनि मडार्न लाइफआव ओ बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हाबाय। दा जोंनि जिउआव माने थांनानै थानायाव गोरलै इजि राहायै जोङो थांनानै ओ थानो हायो। ओ खिन्थु जों बेनि थाखाय नोंथाङा दहाय एसे आवगायावनो बुंनाय बायदि गावखौनो गोरा खालामनानै लाग्रोनांगोन। सोलोंथाइनि बा कम्पिउटारनि थारैनो मानो होनोबा आथिखालाव साननानै होननाय मडार्न लाइफआव जोङो गोदोनि बायदि खुथार खुथार जि गांसे सुनो कम्बल गांसे सुनो गोबां बोलोनि गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव माखासे वासिं मेसिन फोरनि गेजेरजों जोङो सुनानै सिफोरखौ गोरलैयैनो लानो हायो जेराव बे जोंनो कमपपिउटारनि नले नांगोन नङा होमबा नोंथां जोङो बेसेबां दै गुदुंजों सुगोन बेसेबां गोबावजों जोङो बेखौ ओ सुहोगोन मेसिनखौ बेबायदिखौ जोङो सेट खालामनांगोन। दा बेनि थाखाय बेफोरो गोनां। नोंगौ नोंथाङा ज मोजां बुंदों । दा ओ नोंथाङा ओ सासे मानसिया दिनै गोबां जायगाफोराव बेफोरबायदि ओ टेकनलजि बाहायनानै संसार जाबोगासिनो दा जोंनि जायगाफोरावबो बेबायदि खौ मोननो थाखाय बा रोंनो थाखाय ओ माबायदि ओ जोङो बिनि थाखाय सांग्रांथि जानांगोन बेखौ सुंद'यै नोंथांनि सायाव
नंगौ नोंथां थारैनो जोङो टेक्न'लजि जायखौ कम्पिउटार जुग होनदों जायखौ ए आइ आर्थि आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्ट जेराव नोंथाङा नोंथांनि साखाथि फाखाथियावनो नाय जेराव मटरनिफ्राय दै बोखांनाय बे मोनसे टेक्न'लजि गोदो जोङो दैखरखौ जावोमोन दै खरखौ जावना जोंनाव बै समाव रिंबो गैयामोन। खायसिनाव रिं दंमोन रिं दैखर बेखौ जोङो आखायजों खावो मोन नङा होमबा बाल्थिंजों दिरुं खानानै। गोलाव नाथाय दा औ गोबाव सम लायोमोन। दाथ' जोङो बिनि बिनि जायगायाव जोङो मटर मटरखौ बहायबाय। एबा दैखरनिफ्रायनो जों दै बो थांबाय मटरनि दारै एबा जों बरिं खालामना लाबाय। दै बोखांबाय बे मोनसे टेक्न'लजि नोंथां जेराव जोङो सुइस दा दाबायनाय लोगो मटरा अन जाबाय मटर अन जानाय लोगो आरो जेराव सुइस दाबायनाय लोगो जोंनाव दैया फैबाय। नंगौना नङा नोंथां? जेराव औ जेराव नोंथाङा ओ फ्रिज जेराव खुला खुलार मेचिन दैखौ जोङो गुद दुंबो खालामनानै नरमेलबो खालामनानै दोननो हायो आरो जोङो गुसुबो खालामनानै लों ओ गुसुबो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां? बेफोर मोनफा मोनफा टेक टेक्न'लजि नोंथां दा बेफोर बेफोरो जोंनि बे मडार्न जुगजोंनो एबा जोंनि डेभलप जानायजोंनो मानसि मानसिनि डेभलप जानाय ला ओ डेभलप जालांनायजोंनो लोगोसे थांफागासिनो दं नङा होनबा नोंथां?
ओ नंगौ ।
बेफोरनि नलेजखौ मोननो थाखाय जोङो गिबियाव जोङो सोलोंथाइ खौ लानांगोन बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों टेकन'ल'जिनि नलेज थानांगोन कम्पिउटारनि नलेज थानांगोन नङाबा आथिखालनि मुगायाव नोंथाङा समान समान खारफानो हानाय नङा आरो समान समान नोंथाङा रोङालासिनो खारफाबाबो सम मोनसे एक्सिडेन्ट जाहैगोन नों थांङा? जेराव नोंथाङा गासैबो आथिखालाव लाइन हा। कारेन्ट बेजों गासैबो सोमोन्दो गोनां गासैबो खामानियानो नङा होमबा? नोंथाङा लाइन आरो कारेन्टखौ बोरैबा माबा मोनसे बबेबा समाव जुदि सर्ट जानानै थायोबा नों थाङा बेखौ नाया हसिया एबा बुजिया सोमजिया बेखौ थास खालामबा नोंथांनि जिउआथ' बावहाय खहा दङ। बेखायनो बेफोरखौ मिथिनो थाखाय ओ सांग्रांथि गोनां आरो बे बे जाबाय टेक्न'लजिनि सांग्रांथि। जाबाय ए आइ नि बे जाबाय कम्पिउटार नि बे गासैबो ग्लबेलइजेसन जुगाव नोंथाङा बेजों खारफानो हानांगोन आरो
नंगौ आदसा नोंथां नोंथाङाथ' दा ओ जोंनि गोनांथिखौ ओ बेखेवबाय बेजों लोगोसे बैफोरबायदि आइजें बा बैफोरबायदि टेक्न'लजिखौ बाहायनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा मुवाया गोनां? जेरै आं बुंबाय कारेन्ट नङा होनबा जोङो दा कारेन्ट खौ नांगोन गिबियाव जोङो कारेन्ट गैयाब्ला नोंनि टेक्न'लजियाबबो बेयाव खामानि होनाय नङा। दा जोंनो माखासे बेनो ओ जोङो जाबायदि गभमेन्टनि सुबिदाफोर दा बेफोरखौ जोंनि ओन सोलाव सोरजिनानै लानांगोन अब्लासो जोंनि ओनसोलाव बे मडार्न लाइफ स्टाइलफोरखौ जों बाहायनो हागोन।
नंगौ नोंथां।
नोंगौ। दा बिनि थाखाय जोङो। ओ माखासे ओ ओ पलिसि गाइडलाइन थायो जोंनि हादरनि दा बे गाइडलाइन फोरखौ जोङो फल' खालामनांगोन नङाबोला जोङो ओ जाबायदि मोनदों होननानै जेरै दैखौ जेरै हागौ ओरै आ गारनो ओ मथरजों आगारनानै गारनाय औ थारैनो इउसलेस खालामनो नाङा जेनेबा दा हमनानै ला जोङो मबाइल बाहायगासिनो आथिखाल मदार्न लाइफआव
नंगौ नोंथां।
म बाइलखौ जुदि जों सानफ्रोमबो जिउआव बाहायदों बे मानि थाखाय थांनानै दं जोङो बेटारि बेटारिया बेटारिनि थाखाय जों मा होनो गोनां जायो चार्ज होनो गोनां जायो बेखौ मारै मोब्लिब मोब्लिब खौ जोङो मानिफ्राय बानायो दैनिफ्राय माजों बानायो खैलाजों बेफोर गासैबो खनि मुवानि गेजेरजों नालाय जोङो। बिनि थाखायनो नोंथाङा जेरै सिगाङाव बुंबोनाय ओ फराय-फरायनाय गियान दा बेफोरनो दरखार आरो
औ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां जुदि नोंथाङा आथिखालाव गिबियावनो सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गुदियावनो नोङो सोलोंथाइखौ गिबियाव लाग्रोनांगोन अब्लासो नों कम्पिउटारबो सोलोंनो हागोन आरो कम्पिउटारनि गियानानो बेबो मोनसे सोलोंथाइ बे गासै ओ नोंथाङा बबेबा गिदिर गिदिर मोनसे मेचिनखौ सालाय बेयावबो मोनसे सोलोंथाइ नांगोन सोलोंथाइ माने गियान नांगोन नलेज नांगोन बेखायनो जुदि नोंथाङा जुदि सोलोंथाइ गैयाबा नोंथाङा आथिखालनि मुगायाव उन जानानै थानांगोन आरो गुबुननि हेफाजाब लानानै नोंथाङा सोलिबाय
नंगौ थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां ओ एगजामपोलखौ होबाय दा जोंहा समाबो जाबाय दा बेखिनियाव नोंथांजों बेखि